खोनादों
अ खोनादों नोंथां औ
औ नोंथां मानि सायाव रायलायनो ओरैनो
जों ओरैनो ओ माखासे मा होनो जेन'बा सोलोंथाइनि बागै रायलायनो हागोन नामा नों
हागोन नोंथां हागोन
जेन'बा सोलोंथाया गोदो माबायदि मोन दा माबायदि आरो समाजाव माबायदि बिहोमा होदों
औ औ औ हागोन नोंथां गिबियाव गिबियाव नोंथाङा जागाय गोर गोन ना
जागोन दे नोंथां जेन'बा सोलोंथाइया गोदो माबायदिमोन दा माबायदि आं बेखौ नोंथां फोरमायनोसै। दा नोंथाङा सोलोंथाइ सोलोंथाइया समाजाव माबायदि सोलाय होदों बेखौ नोंथाङा आंनो फोरमायदो आरो
औ
दा बिदिनो जोंहा आथिखालाव सोलोंथाइया गोबां सोलिबाय गोदोनि दिननि दानि दिननि गेजेराव जों नोजोर होनानै नायोब्ला सोलोंथाइखौ जों मोनसे आकास फाथाल बा बिदिनो अख्रां आरो हानि मा होनो फारागथियाव जों नोजोर होनानै मोनदाङो दा जोंहा सोलोंथाइ होनबाथ' जों मिथिखागौ जेनेबा जोङो जिउवाव थांना थानो बा जिउवाव गावखौ दैदेनलांनो थाखाय लानाय मोनसे सोलोंनाय दा बे सोलोंनाया ओरैबादि ओ जेन'बा जों जायखौ आथिखालाव नांखागौ आरो गोदोनि समाव जोंनि सोलोंथाइया मोनसे ओ मा होनो जेनेबा एथ' बिदि गोनांथि गैयामोनब्लाबो जों आथिखालाव ओ सोलों थाइया ओरैबादि जाबाय दा जोङो सोलोंथाइ गैयाबानो जों मा जोङो जोंनि बे माबायाव थांना थानो थांना थानायनि माबाया एसे खस्थ' जायो आरो दा जोंना सोलोंथाइ होनोब्ला आथिखाल गोदोनि दिनाव जोङो सोलोंथाइ होनोब्ला मा बुजियोमोन जेन'बा गोदोनि दिनाव बिदि गोबां रोखोमनि स्कुल फरायसालि फरायसालिमा बेफोरबायदि गैयामोन आरो। जोङो सोलोंथाइ लानो थाखाय गुबुन गुबुन जेन'बा जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै जों गावबा गाव गावबा गाव फोरोंगिरिखौ जोङो गुरु हिसाबै जों बासिना लानांगौ आरो। बेनिखायनो जों बेखौ मा होनोमोन गुरुकुल जोङो बेयाव फरायसालि बिदि गैयामोन जोङो ओ गुरुनि न'आवनो थांनानै जोङो सोलोंथाइखौ लाहैनांगौमोन दा बिनि उनाव मा जाखो जोंहा सोलायबोयै सोलायबोयै सोलायबोनानै आथिखालाव जों नुनो मोनबाय गोबां रोखोमनि फरायसालि फरायसालिमा जायखौ जों जायनि गेजेराव जों नुनो मोनो ओ सरखारनि फरायसालि सरखारनि नङै फरायसालि बिदि आरो। दा जोंहा सरखारनि आरो सरकारनि नङै फरायसालियाव गोबां माखासे फारागथिफोर दङ। जायखौ जोङो रायलायनाया गोनांथि दा जोंहा सरखारनि सरखारनि फरायसालि होनोबा बियो बांसिन जेन'बा बेयाव बांसिन गामि ओनसोलनि सुबुं गथ' गथायफोर बा गामि ओनसोलाव जाय खामला हाजिरा मावनानै जाग्रा बा बिदिनो साख्रि बाख्रि गैजायैनि बिमा बिफा बेफोरो मा हगारो गथ'फोरखौ बे सरखारि फरायसालियाव हगारो आथिखालनि नुनो मोनदों जेन'बा ओ बे सरखारि फरायसालिखौबो जों गोबां नुनो मोनबाय जोङो। मोनसे गामियावनो बेसरखारि फरायसालि आरो मोनसे गामियावनो सरखारि फरायसालि बिदिखौ नुनो मोनो आरो। दा बेफोराव जोंहा मोनसे रुजुलायनाय नआव फैनो नागिरो जेनेबा सरखारि फरायसालियाव हाबग्रालायानो जेन'बा गलाम गलाम जायो आरो बेसरखारियाव हाबग्रायालायनो माहाजोन माहाजोन जायो। दा बिदिनो जेन'बा बेसरखारियावथ' जोङो नों आं गथ' नों आं सुबुंफ्रा गथ'फोरखौ हगारनो हाया बेयाव जोङो ओ मुं थिसन्नायनिफ्राय लानानै जोङो लेखा बायजासिम बा दान मोनसेयावनो जोङो गथ'नो जोङो माखासे बिनि फरायनायनि जोङो माखासे फिसखौ होनांगौ। जायनि थाखाय जोंनि बे खामला मुजिरा मावनानै जाग्रा बिमा बिफाफ्रा हाबा आ हानायसेबांखौ आं नुखाया आरो जेन'बा नोङो खस्थ' मोनखागोन बिथांमोनहा। दा बिदिनो जोंहा बे सरकारि फरायसालियाव मा जायो जोङो गिबियावनो मुं थि नु थिसननायावबो जोंहा रां होनांगौ बिनि उनाव मा? बिनि उनाव नोंहा लेखा बायनांगोन लेखा बायनायनि उनाव मा? लेखा बायनायनि उनाव नोंथाङा ओ माखासे फरायसालिनि ड्रेसखौ बायनांगोन आरो नोंथाङा बेग बो बायनांगोन दा बिदिनो नोंथाङा दान मोनसेयाव बा बे गथ'नि दान मोनसेयाव नोंथाङा से रोजा गाहाम नोंथाङा फिस होबावनांगोन आरो दा बे फिसखौ बे फरायसालियाव मानो होनांगौ होनबा बे सरकारि बे बेसरकारि फरायसालिया माने सासे सुबुंजोंनो बानाय जानाय बा सासे सुबुङानो ओ सासे सुबुङानो मा बेखौ खुलियो आरो बा बेखौ गायसनो जायनि थाखाय बे सुबुङा ओ बै गावनि सिङाव थानानै मावनाय बे फोरोंगिरिफोरनो ओ दानसेयाव बिदिनो उम दरमा होनो थाखाय बै गथ'फोरनिफ्राय बे मान्थलि फिसखौ लानाय जायो आरो बे मान्थलि फिसखौ लानायाव मा जायो जेन'बा ओ माखासेखौ फोरोंगिरिफोरनो दरमा हिसाबै गथायबाय आरो माखासेखौ मा गावनि पकेट नङाबा फरायसालिनि मोजां हाबा मावनो थाखाय दोनबाय आरो दा बे सरकारि फरायसालियावथ' बिदि दा सरकारि फरायसालियाव बेफोर गासिबो गैया आरोना जेन'बा नोंथाङा ओ मुंखौबो ओरैनो थिसननो हागोन आरो ओ लेखाफोरखौबो ओरैनो सरखारनिफ्रायनो मोनखागोन आरो ओ बेग स्कुल बेगफोरखौबो सरखारारनिफ्रायनो मोनो दा बिदिनो जोंहा बे सरकारि फरायसालियाव जेबो बिदि रां थांनायनि जोंहा माबाखौ नुवा दा बिदिनो आरोबाव जोङो बे सरकारि ओ सरकारि फराय सालियाव जोङो ओ फरायसाफोरखौ मा माखासे ओंखाम जोहोनायखौ जों नुनो मोनो जायखौ जोङो मिडे मिल होनो मिड मिल माने जोङो बार'था बा जिनै रिंगायाव जोंहा गथ'फोरा माखासे पिरियद जोबखांनायनि उनाव बा माखासे आयदाखौ क्लास लाखांनायनि उनाव जे जोंहा बेखौ गथ'फोरनो जाहोनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोंहा बिदिनो मोननैसो पेरियद लाबाव नानै गथ'फोरखौ हगारनाय जायो दा बे सखारनिफ्राय मोजां सुबिदा उम जायखौ ओ जोंनि सरकारा आथिखालाव गथायनानै होगासिनो ओ इयुनाव आरोबाव बिनिफ्राय साबसिन साबसिन ओ बिदिनो ओ माबाफोरखौ खाबुफोरखौ गथायना होबावगोन आसा खालामो सरकारा दा बिदिनो नोंथां जेन'बा गोदोनि आरो दानि गेजेराव बेफोरबायदिनो माखासे फारागथि दंमोन जोंनि फरायसालियाव दा नोंथाङा बे सोलोंथाइ लानाया जोंनि समाजाव माबायदि गोहोम खोख्लैयो बा माबायदि
माबायदि सोलायो बेखौ फोरमायनो हागोन नोंथां औ हागोन नोंथां जोंहाथ' गोदोनि औ जोंहाथ' गोदोनि सोलोंथाइ होनबा एकदमबारे गोदोनिजों दानिजों एखदमबारे गो गोबां जुदामोन आरो सोलोंथाइनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला ओ गोदोनि दिनाव जिबायदि जोङो सोलोंथाइ लाबोनो मोन्दों आरो दानि दिननि जि सोलोंथाइ होनाय बे गोबां जुदा जाबाय आरो गोदोनि दिनाव मा जायोमोन जोङो मोनसे ओ फरायसालि बे फरायसालियाव थांनोब्लाबो जोङो एकदमबारे गोजान गोजान जायगायाव थांनांगौ जायोमोन खाथियाव ओ फरायसालि गैयामोन ओ जायनि जाहोनाव जोङो गोबां ओ गथ'फोरखौनो जोङो ओ एबसेन्ट जानायखौ नुनो मोनोमोन आरो गोदोनि दिनाव ओ जेनेबा लामा सामानि ओ प्रब्लेम बा माखासे जेंना बेफोरनि थाखाय ओ गथ'फोरा बांसिनानो गोदोनि दिनाव फरायसालियाव जोङो बारा एटेन जानायखौ नुनो मोना बा हाजिर जानायखौ नुनो मोनामोन आरो नाथाय ओ दानि दिनाव बेफोरो एसे सोलायबाय आरो मानोना दानि दिनाव जोंहा हान्था मेलाफोराबो मोजां जाबाय ओ दानि दिनाव गारि मथरबो ओंखारबाय बिमा बिफाया ओ सोरांब्लानो ओ जा होनानै लोंहोनानै देलायहोनानै गथ'फोरखौ दानि दिनाव फरायसालियाव दोनहैनो हमबाय गोबां सोलायबाय आरो आरो दानि जे ओ जुगनि जि सोलोंथाइ होनाय बे एसे जुदा जाबाय आरो गोदोनि दिनाव मा होनदों गोदोनि दिनै फोरोंगिरिफ्रा बारा ओ बिदि गोजौ बिबांनि सोलोंथाइ गोनां नङामोन आरो ओं बि गोदोनि दिनि फोरोंगिरिफोरा नाथाय दानि दिननि जि फोरोंगिरिफोर एसे बियो ओम सोलायबाय मानोना दानि दिननि जि फोरोंगिरि दानि समनि जि फोरोंगिरि बेफोरो गोजौ ओ सोलोंथाइ लानाय जाजोबसै आरो जायनि जाहोनाव दानि सोलो ओम ओम गथ'फोरा बै गोजौ सोलोंथाइ लानाय फोरोंगिरिनिफ्राय ओम बायदिसिना जोङो ओ ओ गोजौ बा बांसिन रोंगौथिखौ मोननो हायो आरो गोदोनि दिननि जि फोरोंगिरि बेफोरनिफ्राय बेफोरबायदि रोंगौथिखौ जोङो मोननो हायामोन आरो बिदिनो जोंहा समाजाव सोलोंथाइनि गेजेरजों गोदो आरो दानि दिननि गेजेराव सोलायनायखौ जोङो गोबां नुबोबाय गोदोनि दिनाव नोंथांमोना नुनो मोनो मोनोमोन बांसिनानो गथ' हिनजावसा गथ'फोरखौ मोनसे समाव बिजाब खौनो फरायहोआमोन बा फरायसालियावनो थांहोआमोन रुवाथिसो दोनहरनायखौ नुनो मोनोमोन बांसिनखौनो बिदिनो आरो हौवाफोरखौबो नुयोमोन गोदोनि दिनाव लावखारफोर दोनहरनाय नाथाय समाज सोलायबाय आरो बियो जेनेबा दानि दिनाव जोङो आइजोफोरखौबो हौवाफोरजों समान समानै जोङो फरायसालियाव थांनायखौ नुनो मोनो सै आरो दा आरो हौवाफोराबो फ्राय साफ्रोमबो दानि समाव हौवासा गथ'फ्राबो फरायसालियाव थांसै आरो आरो दानि दिनावथ' फरायसालियाथ' न' खाथियावनो बा गामियावनो जाजोबो नङा होमबा नोंथां गामिफोरावनो जायो गोदोनि बायदि गोजान गोजान ओ होसो होसो फरायसालियाव थांनो नांलिया आम बेखायनो दानि गथ'फ्रा फरायसालियाव थांनायखौ बांसिन ओ मा होनदों नुनो मोनो आरो बिदिनो जोंहा सोलोंथाइ लानायजों गोबां सोलायबाय समाजाबो गोदोनि समाज आरो दानि समाज गोदोनि दिनाव जिबायदि समाज सोलियोमोन नाथाय बे समाज फोर दा गोबां सोलायबाय आरो गोदोनि दिनाव जिबायदि माखासे नंखाय बाथ्राफोर साननाय नंखाय बाथ्राफोरखौ फोथायनाय बायदिफोर दङमोन नाथाय बेफोरो दा सोलोंथाइ मोननानै बा गोजौ सोलोंथाइ मोननायनि गेजेरजों गोबां सोलायबाय आरो बुंनो थाङोब्ला जों गोदोनि दिनाव साननानै नायनो हागोन नोंथाङा गोबां दायना फोथायोमोन गोदोनि समाव दायना अजा नाथाय बेफोरो मा होनदों बे मायाव जायोमोन गोदोनि समनि सुबुंफ्रा बांद्राय सो सोलोंथाइ लानाय नङामोन बै खार'नाव बेफोर बांसिन जायोमोन आरो जि दायना फोथायनाय बा खोमसि फोथायनायफोरा नाथाय दानि सुबुंफोरा ओ गोजौ सोलोंथाइ मोनबाय बेफोरनि बागै बुजिनो मोनबाय आरो ओम बिगियाननि बागै मिथिनो मोनबाय ओम जायनि जाहोनाव बेफोरनिफ्राय बेफोरनि सायाव फोथायनाया खम जाबाय आरो जायनि जाहोनाव जों बेफोर खौ दिनैनि दिनाव खम नुनो मोनसै आरो बेफोरो मानिफ्राय जादों होननानै बुंनो हायोब्ला जों फ्राय बेखौ मा होनदों सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो सोलायबाय होननांगोन आरो मानोना सोलोंथाइ गैयामोन अब्ला बियो दिनैसिम बिदिनो थाबाय थागौमोन जे सिगां जेरैमोन दाबो बेरायनो थाबाय थागौमोन आरो बेखायनो सोलोंथाइया जोबोद गोनां सुबुं बा सुबुं समाजाव सोलोंथाइ गैयाब्ला मोनसे हारिया जौगानोबो हाया मोनसे हारिया सिनस्रि गैयि बायदिसो होनांगोन मानोना सोलोंथाइयानो मोनसे हारिनि सिनस्रि। बायदि आरो ओ जि ओ नोंनि समाजा जौगानांगौ बा नोंनि समाजखौ गोजौ फारसे दैदेनलांनांगौ होनोब्ला जोङो सोलोंथाइनि गोनांथि जायो सोलोंथाइ थाब्लासो जोङो मोनसे समाजखौ मोनसे हारिखौ गोजौ फारसे दैदेनलांनो हागोन आरो नोंथां। दा बेबायदिनो जोङो सोलोंथाइजों गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरो नोंथां। ओ नोंथां जों बेफोरनि बागै फोरमायनानै आङो दा जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथां।
औ नोंथां होमबा जों समाव जाथ'बायना नोंथां दा बिदिनो दोनथ'लायनोसै।
औ औ जागोन नोंथां औ औ जागोन नोंथां। दे अब्ला